हेल'
औ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां थारैनो
ओ नोंथांनो ओ ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांनो ओ फन हरनाय जादों माने नोंथाङा सम होनो हागोन ना ओ बिदिब्ला माने जोंनि बर' हारियाव एबा औवानि गोनांथिया मा रोखोमनि औवानि ओ आइ जें आइलाफोरखौ गोदोनिफ्रायनो एबा दासि म माबायदि बाहायबोदों ओ मा मा बुसथुआव जों बे औवाखौ बाहायो माने बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो ओ नोंथांनो दसे सम कल हरनाय जादों आरो नोंथां नोंथाङा औ नोंथाङा बे औवाफोरखौ जों माबे बुस्थुआव बाहायो माबोरै बाहायो बिनि बेसेना माबा दि नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बर' आरोथ' जोंना जेरै जोंनो ओ मा होननानै बुङो बेखौ दाला सान्द्रि होननानै बुङो लान
नंगौ नंगौ
जों बेफोरखौ औवाजोंनो बानायनो हायो आरो जेरै जोङो जेरै मैगं खादाफोरखौबो जों बानायनो हायो आरो जेरै औवा जों जेरै जों माइखौ खांनो थाखाय जोंनो खादाबो नांगौ जायो
नोंगौ नंगौ
जोंनो गोबां रोखोमनि जेरै खादाफोरखौनो जों औवाजोंनो हेबनो हायो आरो ना औ आरो जेरै जोङो गोबोर गारनो थाखाय जोंनो खादाबो नांगौ जायो आरो जोंनो सानद्रै दाला गोबां रोखोमनि जेरै जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो आरोना जोंनि बर'फ्रा आखाइजोंनो हेबनानै जेरै बानायनो हायो आरो बर'ल' नङा गोबां गोबां बे एरियायावनो जेरै जों थानाय एरियायावनो जेरै जोंनि बर'आनो जा हारसायानो जा गोबां मानसिफोरा आखायजोंनो आरो जेरै आखाइजोंनो हेबनाय जेरै औवानि खादा आरो जेरै दाला सान्द्रिफोरखौ बानायनो हायो आरो ना आरो जेरै जेखाइ खबाय आरो सेन होननानै बुंनाय जायो सेनखौथ नोंथ थिगौ जानांगौ खायसे खायसे औ खायसे खायसे आलदा होननानै बुङो आरो
औ औ
आलदा रोखोमनि बुङो जेरै जोङो बर'आव जेरै जों सेन होननानै बुंनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि जेरै जोङो न' बांफोरखौबो जेरै जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो
औ औ
औ जेरै जोङो बेराफोरखौबो औवाजोंनो होनो हायो गोबां रोखोमनि
नंगौ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो औवाजोंनो सब खामानियानो जायो आरो ना औ न'नि लामानि बेरा होनब्लाबो जायो आरो जेरै जोङो न'फोरावबो खुन्था गायनो नांगौ जायो
नंगौ नंगौ
जेरै जों मैगं थाइगंफोरावबो जेरै मैगं थाइगं गायब्लाबो जोङो औवानि बेरा होयो जेरै सेंला फेब सिबनानै औ आरो जेरै जोङो जोंनि बेसेन गोसा जेरै जोङो औवा होनब्लाथाय जेरै जोंनो जेरै गामि गामि गामि ओनसोलाव जेरै मानसि सासे थैबाथाय जेरै जोंनो औवाखौ सावनो नांगौ मानसिखौ मानसि सावनो थाखाय औवाखौ नांगौ जायो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ
जोङो गोबां रोखोमनि जेरै औवाजोंनो बानाय जाजोबनाय जेरै जोंनि बर'नि न'फोरा बेफोरनो आरो औ नोंथाङाबा एसे हायोबा एसे फोरमायनानै हो
औ नोंथां औ नोंथां माने औवा होननानै बुङोब्ला जों औवा नङाब्लानो माने जोंनि संसारानो सोलिया होननानैबो बुंनो हायो आरो नोंथाङा जेरै सुबुंफोरा नाइनटि पारसेन्टनो माने औवाखौ फ्राय बाहायनियखो नुबोदों‌ आरो जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जों सुबुं माहारिनो सुबुं माहारिनो माने औवानि गोनांथिया जोबोद आरो माने बिनि बिहोमाया जोबोद
औ नंगौ
बै समाव बुंनो हायोमोन जेरै जोंहा सासे मानसि बा गोरलै गथ' जोनोम जायोब्ला जोंहा खाथियाव हस्पिटाल गैयामोन माबा मोनसे दाबा बै हाग्रा बुस्थु गैयामोन नाथाय बै समाव जों खोनानो मोनबोदों माने बै औवाफोरखौहाय गोबा खालाम जिरनानै नै बै फोरजोंनो उन्दै गथ'खौ जोनोम होबोनाय नै बैफोर खोथाफोरखौ माने जों खोनाबोनाय मोनदों आरो औ
खाथिमाला जों जेरै जोङो गथ' गोरलैनि जेरै नारि हानाय होनना बिनो आरो नोंथां औ बेखौनो जोङो औवानि खाथि मालाजों हायोमोन आरो
नंगौ नंगौ औ आरो माने बुंनो थाङोब्ला जोनोम जानायनिफ्राय आरो थैजासिम जेरै ओ सासे मानसिया थैयोब्ला बेखौ मा बबेबा जायगायाव फबहैनो एबा सावहैनो एबा दैफोराव गार हरनो बेखौ औवाजोंनो बाननानै लांनाय जायो। जायखौ ओ बाथि ना बाथि जोंनिथिं माने बाथि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो माने औवायाखौ बुंनो थाङोब्ला थैनायनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय जोबजासिम बाहायो होननानैबो बुंनो हायो आरो जोङो आरो आरो लोगोसे जोंनि संसार जानाय बेलायाव ओरैबायदि गोनांथि माने माखासे जेरै बै समावथ' दानि जुगनि बायदि जेरै प्लास्टिक एबा थेरफाल गैयामोन नाथाय बै समाव बै औवाफोरखौनो दाननानै खाथि जिरनानै जेरै माइ लामनो थाखाय दाहारा होननो ना नोंथां बै औ बै दाह्राफोरखौ बेखौ जों हेबनाय जायो लोगोसे बेखौ माइ एबा बायदिसिना लामनायावल' बाहायनाय जाया नाथाय बेखौहाय बै समाव जों जोंहा सांग्रा एबा फारें बैफोरबायदि गैयामोन नाथाय
औ नंगौथारैनो
दाहाराफोरखोनो माने बनानै बिसना बानायनानै माने उन्दुबोदोंमोन होननानै जों मिथि यो आरो नोंथां औ
दाबो माने खायसे खायसे मानसिनियाव दाराफ्रा दङ आरो ना जेरै जोङो बेखौ हाबाफोराव बाहायनाय जायो औ आरो जेरै जोङो जेरै जोङो दाबो लायो दै खायसे मानसिफोरा
नंगौ नंगौ
दाबो दाराखौ औ जोंनि बर' हारियाव एगद सिनायथि होननानै बुंनाय जायो जेरै हाबाफोरावबो नांगौ जायो। बेफोरखौ
नंगौ नंगौ
बांसिन बाहायो आरो दाराखौ
नंगौ नंगौ बेफोरनो आरो नों थां औवानि गोनांथिया आरो बुं बुंनो थाङोब्ला जों जेरै दहाय नोंथाङा बुंदों जोंहा बै समावथ' न' गैयामोन जेरै सिमेन्टनि बालानि अन्थाइनि बेफोरबायदि न' गैयामोन नाथाय औवाफोरखौनो दाननानै मान्दालि बानायनानै खुन्थिया बानायनानै आरो बैखौनौ माने दिरुंबो गैयामोन होननानै जों मिथियो आरो बे औवाफोरखोनो थेवोल होननानै बुङोना नोंथां थेवोल जिरनाय खाथि जिरनानै थेवोल बानायनानै माने बेफोर जोंनो हायोमोन आरो नों
औ नंगौ थारैनो नोंथां
जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा बाहायग्रा ना गुरनायाव बाहायग्रा जायखौ मैहुर खालामनायाव बाहायो जेरै जे जेखाय खबाय नै बैफोरबायदि बुस्थुखौ औवानिफ्रायनो बाहायनानै जोंनि बर' आइजोफोरा माने बै समनिफ्रायनो बबेबा खाथि खाथियाव दै थानाय बिलो थानाय दैमाफोर थानाय बैफोराव नाफोरखौ गुरना लायनानै बे औवानि बानायनाय जेखाइखौ खबायजोंनो माने गावनि न'खफोरखौबो खुंबोदों दों आरो नोंथाङा
नंगौ नंगौ थारैनो
औ बेजों लोगोसे औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै आगोल फोरबो जेरै जोङो ना गुरनानै फाननाय जायो जायोमोन आरो जेरै जोङो आगोलफोरथ' बांसिनानो गोबां एसे खस्थ' जायोमोन नालाय फैसा थाखानिफोरनिबो औ बेफोरखौनो गुरनानै जेरै जोङो जे आखाइजोंनो ना गुरनानै जेरै जोङो फानबोनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो औ आगोल आगोलथ' जोबोद खस्थ' खथ' जायोमोन नालाय जेरै जेरै खायसे मानसिया जेरै न'खराव जेरै जानो गैया एबा जेरै फैसा थाखांखानि आंखाल बेफोरबायदि जायोमोन आरो औ जों बे जेखायफोरजोंनो गुरनानै नाफोरखौ फाननायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
थार
औ आरो लोगोसे जों जै बै समाव जोंहा साथा बायनो हाया मोन थाखा फैसा एबा रांखावरिनि माबा जानायलाय नोरजिया जानायलाय जों बै समावहाय साथाफोर बायनो हायामोन बिनि थाखायनो माने बै औवाफोरनि खाथि जिरनानै मा बानायो जायोमोन फ्रि होनो ना नोंथां जेरै औ बै माइ गायनायाव मोना नै बैफोरखौबो माने गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखै बेफोरखौहाय गाव गावनो न'खराव बानायनानै माने माइफोरखौ गायबोदोंमोन आरो जेनेबा अखाफोरनिफ्राय बासायजानायखौ मोनो आरो नोंथाङा बै फोरखौ बाहायबोनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला माने गोबां दं आरो जोंनि औवानि बाहायनाया
औ नंगौ थारैनो ओ जोबना गैया नंगौ थारैनो औवा नङाब्ला जों जेबो खामानिखौनो जों मावनो हाया आरो
हाया आरो नोंथां हायाया बिनिखायनो माने औवानि गोनांथिया जोंनि थाखाय जोबोद माने आरो दायो लेटेस्ट जों नंगौ नंगौ जों बुंनो थाङोब्ला नै दाखालिसो जोंनि लेटेस्ट फ्राय बुस्थुखौ नायोब्ला औवाजोंनो बानायनाय जायखौ जों जोंनि आसामनि गोदान एयारपर्ट गुवाहाटीआव थानाय होनोना नैबेखौहाय नायोब्ला माने नुयो फ्राय माखासे गासै बुस्थुखौनो औवाजोंनो बानायनाय आरो
औ जेरै जोङो जग्रा जग्रा जेरै जेरै आरांगा बायदि जेरै जोङो बे बेफोरखौनो औवाफोरजोंबो हेबनाय जायो औ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो मा होनो बेखौ जेरै गोबां रोखोमनि जोंनोथ' बानायनो हायो आरो जेरै जों औवा नङाब्ला जेरै जेबो खामानियानो जायैबाय- आरो बुंनो थाङोब्ला बै बै माबाखौ ओ जेरै जोङो जोंनि बर' हारियाव जेरै जोङो जेरै बयहाबोथ' थानसालि थायो नालाय बेफोरावबो जोंनो बाथो दुमनो थाखाय औवा नांगौ जायो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बेनो आरो नों नोंथां औवानि गोनांथिया जोंनियाव मानो अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबायमोन नङा नोंथां आसा थाबाय नोंथां जागोन